खोनादों
औ औ खोनादों नोंथां
औ औ औ खोनादों
ओ
दा आं नोंथांजों फिरिबा मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो सानदोंमोन
औ औ हागोन नोंथांं सावरायनो हागोन दे
औ आंनि आयदायानो जाहैबाय जोंनि देहाखौ माबोरै माने मोजां थासारियाव लाखिनो हायो आरो गो ग्गो देहा बेनि सायाव एसे रायलायनो सानदोंमोन
ओं ओं औ बिदिब्ला नोंथाङा बे सोमोन्दो औ खोनादों औ बुं नामा औ खोनादों नोंथां बुं
हेल'
औ खोनादों नोंथां बुं
औ औ
उम
बुंनो थाङोबा आं माने गोग्गो देहानि बागै जायखौ दा नुबोदों
उम
जोङो बांसिनानो देहाया जोंनि गोगो माने थाजिम नंला आरो
औ
जोङो बांद्राय दुरबलखौनो नुनो मोनसै बांद्राय बेमार आजारखौनो मानसिनि देहायाव नुनो मोनसै
औ औ
औ जोङो बुंनो थाङोबा जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै दानि जुगाव आरो दानि मुगायाव जोङो नुनो मोनो जे बांद्राय राखायनिक जोङो हासार बायदिसिनाखौ बांद्राय मुलि बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनसै नु हक ओंख्रि बा मैगं थाइगं बा जिखुनु आबाद आरो बेफोरनि बागैनो जोंनि देहाया ओ बेमारनि फारसे थांबाय ना मानि थाखाय थांबाय बेखौ मिथिला
औ
होनबाबो आंनि आन्दाजाव जोङो दा बांद्राय माने सम मथे खामानि मावै सम मथे उन्दुआ सम मथे सिखारा बेफोरखौ आं नुनो मोनसै आरो जोङो दा फुंनि समाव सिखारनायाव लेट माने गोबाव जाना सिखारो जों उन्दै उन्दै सिगांनि फ्रा नुबोदोंमोन जे सोरांनाय लोगो लोगोनो जों बयखौबो सिखारनाय नुयोमोन
औ
औ दाथ' बिदि नुनो मोनला बयबो आदथा नय था बायदि बिदि समावसो माने सिखारनायखौ नुनो मोनसै
औ औ
औ ओमफ्राय हरावबो उन्दुनाय समाव जोङो नुनो मोनसै बार'था एकथा दुइथा बेबायदियावसो बांद्राय माने उन्दुनायखौ नुनो मोनसै आरो मानसिफोरखौ
औ औ
बेनि जाहोनाव जोंनि देहायाव माबाफोर माने बेमारफ्रा सोमजिखो ना जोंनि देहाया बेनि थाखायनो माने दुरबलाव फैबाय बेखौ मोनथिला ना जानाय लोंनायनि थाखायसो बिदि जाबाय
उम उम
ओ जायखिजाया जों देहाखौ माने गावबा गावनो जोथोन लानाया मोजां होनना आं सानो
औ
औ जोङो जानायनिफ्राय लानानै नोजोर होनांगौ जायखिजाया थासारियावनो देहाखौ माबोरै गोग्गो लाखिनो हागोन बेनि बागै जोङो निजेखौनो माने मोजां थासारियाव लाखिनाया मोजां जोङो सिगांनि बायदि खारनाय बारनाय बल फुटबल बायदि गेलेनायखौ नुनो मोनला माने जि खुनु खेला दुला बेफोरखौ नुनो मोनला आरो दानि थासारियाव गोबां खमायबाय आंनि नोजोराव आं सिगां उन्दैनि दा नुबोनाय बादिबा दानि गथ'फोरखौथ' माने मा बुंबावनो आरो बांद्राय मबाइलजोंसो थानाय नुनो मोनसै
औ
बेखायनो जानो हागौ जोंनि देहाया गोग्गो नंङाबो जानो हागौ बा नंगौबो जानो हागौ बेखौबो मिथिला आंङो
औ
अब्लाबो मा आंनि आन्दाजाव माने बेनि थाखायनो जोंनि देहायाव बांद्राय बेमारफ्रा सोमजियो ना मायो बेखौ मिथिला
ओम ओम
जायखिजाया औ नंगौ
औ
औ दा जोंनि आं बुंनो थांङो माने माखौ जोंङो दा बांद्राय बेखौनो गारि मथर बेब'हार खालामनायखौ नुनो मोनसै ससे लामा थांबाबो गारिजों थांनाय साइकेल सालायनायखौ नुनो मोनला
औ
बायदिसिना माने जेरावखि थांङा आरो नों बबेबा सोहोर नोगोर थांबाबो बे गारियानो जाबाय दानि मुगायाव
औ
औ सिगांनि बादिबाथ' सोरबाया थाबायनानै थांङोमोन सोरबाया गोनांफोरा साइकेल दंङो नालाय साइकेलजों थांङोमोन
औ
गारि मथरखौथ' नुबांङानोमोन
उम
औ दा बेफोरनि थाखायनो जोंहा दुरबल देहाफ्रा दुरबल जाबाय ना मा बेखौबो मिथिला
औ औ
बेनि बागैनो आं नोंथांनिसिम एसे सोंनो नागिरदोंमोन आरो नोंथांङा बा मा मोनदांथि नोंथां बिथांनि नोजोराव बा मा दङ औ एसे फोरमायना होबा एसे मोजां जागौमोन आं सानो औ
ओं नोंथां
औ
हेलौ
औ औ खोनादोंना
औ औ नोंथां ओ जोंहा नोंथांङा बुंलांबाय जोंनि उन्दुनाया थिग गैयै सम मथे उन्दुयै आरो सम मथे सिखारै आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा बुंलांबाय जोंहा माने बबेयावबा थाङोब्ला जोंङो ओ साइकेल बा थाबायनायनि अनगायै आथिखालाव माने गारि गुरा बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनोसै आरो बेजों लोगोसे नोंथांङा बुंलांबाय ओ जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि जानाय लोंनायाव माने जेब्लायबो रासायनारि हासार बाहायनाय बायदि मुवा फोरखौ जोंङो बांसिन जानायखौ नुनो मोनसै होननानै नोंथांङा बुंलांबाय नोंगौ बेफोरनि जाहोनाव माने जोंनि देहाया ओ बेराम आजारजों नाख्रेबजादों आरो
औ नंगौ
जोङो बुंनो थाङो औ जोङो मोजां ओ सम मथे उन्दुवाबाला जोंनि देहाया लोरबां जायो बे नोंगौ जोङो गाव गावनो बेखौ प्रेक्टिकेलि मोननो हायो मोनदांनो हायो आरो जोंहा बुंनो हायो ओ रासायनारि ओं रासायनारि हासार बाहायनाय मैगं थाइगंखौ जानानै आथिखालाव माने गोबां बेराम आजारफोरा जोंहा सोमजिदों होननानै आं बुंनो सानो माने जोंहा
औ
गोदोनिजों आरो दानिजों रुजुनानै नायोब्ला जोंहा जोंहा गोबां फाराग नुनो मोनो आरो जेरैहाय जोंनि गोदोनि समाव जानाय लोंनाय जि मैगं थाइगंखौनो जायोमोन नाथाय दाबो बेखौनो जायो नंगौ नाथाय गोदोनि समाव अर्गेनिक हासार बाहायनायबा जोंनि न'आवनो मोननाय गोबोरखि हासार बायदि माने मैगं थाइगंनि बिगुर हासारफोरखौ बाहायनानै आबाद मावनाय बेफोरनि मैगं थाइगंखौ जायोमोन आरो बेफोरखौ जानाय समाव माने जोंनि देहाया गोग्गोयैनो दङमोन बेराम आजार गैयामोन नाथाय आथिखालाव बे रासायनारि हासार बाहायनायनि जाहोनाव आरो बेबायदिनो माने मैगं थाइगं बा जोंनि आबादखौ थाबैनो मोननो थाखाय गोबां भिटामिन बायदि मुलिफोर बाहायनायनि गेजेरजों बा एमफौ एनला बुथारनाय ओ एमफौ एनलाफोरा बै मैगंखौ जानो हायै मुलि बाहायनाय बेफोरनि जाहोनाव माने जोंनि ओ देहाया गोबां बेराम आजारजों साग्लोबनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो मानो होनोब्ला जोंहा एमफौ एनलायानो बै मैगं थाइगंखौ जानो हायाखैब्ला अब्ला जोंनि देहायावबोथ' माबा मोनसे बेरामाथ' सोमजिखागोनानो बेबायदिनो जोङो माने नुनो मोनो औ जोंहा बिदिनो मोननो हाबावो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंहा साइकेलफोर सालायोमोन गोदोनि समाव आरो नाथाय दानि समाव गारि मथर गाखोनायल' नुसै होननानै नोंथाङा बुंदों नोंगौ गोदोनि समाव जेब्ला साइकेल
औ
खालामनाय बायदि जायोमोन आरो नाथाय आथिखाल आथिखालाव माने जेराव थाङो जेरावनो थाङा मानो माने गारि गुराजों बा गारि मथर सायकेल जों थांनायनि जाहोनाव जोंहा माने बियाम बा एक्सरेसाइसफोरा गैया जालांबाय आरो माने जोंनि देहाया बा जोंनि देहानि थै खारथायफोरा खम जालांबाय जायनि जाहोनाव माने जोंहा गोबां बेराम आजारफोरा साग्लोबनो ओ खाबु मोनसै आरो मानो होनोब्ला जोंनि देहाया गोग्गो थानो थाखाय जों एक्सरेसाइसखौ खालामनो नांगौ जायो नङाब्ला जोंनि थै खारथायफोरा ओ मोजां जाया बा खम जायो बेबायदिनो जोंहा ओ जोंहा एक्सरेसाइसफोर गैयाब्ला जोंहा ओ देहायाव मेजेमफोरा गोबां जायो बे मेजेमफोरा बाङोब्ला जोंहा गोबां बेराम आजार जानायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो आरो बेबायदिनो नोंथाङा बुंलांबाय खेला दुला गोदोनि समाव माने गेलेनायफोर नुयोमोन होननानै नोंथाङा बुंबाय नाथाय आथिखालाव नुनो थांलिया बेफोरनि जाहोनावनो जानो हागौ नामा होननानै नोंथाङा बुंदों औ नंगौ मानो होनोब्ला जोंहा खेला दुला बा गेलेनायफोर जोंबो जोंनि देहाया फ्राथ फ्रिट बा जोंहा एक्सरेसाइस जायो आरो जोंहा एक्सारसाइस जायोब्ला जोंनि देहाया माने थै खारथायफ्रा मोजां जायो जोंहा मेजेमफोरा बारायनो हाया बेबायदिनो माने जोंनि देहाया गोग्गो बा स्ट्रं थायो आरो। बेनिखायनो गोदोनि समाव बेराम आजारफोरा खममोन बा गैबाङामोन नाथाय आथिखालाव माने बेफोर खौ बाहायैनि जाहोनाव गोबां बेफोरबायदि बेराम आजारफोरखौ साग्लोबनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो। बेबायदिनो जोङो माने बुंनो थाङोब्ला साबसिननिफ्राय हामसिन बा इजि प्रसेसखौ जोङो नागिरनायावनो नागिर नायावनो माने जोंनि देहायाव गोबां बेराम आजारफोरखौ माने साग्लोबहोनानै जोङो लादों होननानै जों बुंनो नांगोन आरो। बेबायदिनो जोङो उनदुनायनि बेलायावबो जोङो बुंनो हायो। जोंहा माने आथिखालाव जौगानाय मुगा होनानै जोङो मा खालामो हरफा फाथो जोङो खायफाखौ खामानि मावनाय नुयो ओ मबाइल बा लेपटप कम्पिउटारफोराव आरो बेबायदिनो ओ खायफाया ओरैनो मबाइल नायनानै थायो। बेफोरनि जाहोनाव माने जोंनि देहाया नोरजियाबा लोरबां जालांदों आरो। मानो होनोब्ला जों सम मथे उन्दुनो नांगौ। आरो सम मथे सिखारनो नांगौ अब्लासो जोंनि देहाया ओ सिट्रं थायोबा गोग्गो थायो आरो। बिदिनो जोङो बुंनो हायो ओ सम मथे उन्दुआब्ला गोबां लोरबां जायो बे नंगौ बेबायदिनो जोंहा बेराम आजार जानायनिबो जोंहा गोबां चान्स थायो बा खाबु मोनो आरो। बेराम आजारफोरा साग्लोबनो जों जेब्ला दुरबल बा लोरबां जायो। बेबायदिनो जोङो बुंनो हागोन आरो जोंहा माने गोदोनि समाव जोंनि देहाया गोग्गोमोन नाथाय दानि समाव मानो लोरबां जालांखो बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां।
औ दा बिदिनो औ खोनादों ना। हेल'
हेलौ नोंथां।
औ दा जोंहा समावबो जाफैबाय दोनथ'नोसै नामा?
बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा।
औ औ दे दे औ खोनादों दे दोनथ'नोसै होनबा।